औ औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ दा नोंथाङा ओरैनो मा खालामगासिनो दं नोंथां?
आंथ' दा दं ओरैनो जिरायनानै। नोंथाङालाय?
औ नोंथां आंबो एसे जिरायना दं
जेनेबा नोंथां जों दा मोनसे आयदानि स सावरायनोसै आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
औ जेरै जोंना जौ जौ बानायनाय एबा जौ लोंनानै मा मा मुलाम फा जायो बा मा ख'हा जायो ना जोङो जौखौ फाननानैबो जेनेबा जेरै रां मोननायफोरजों मारै जों न'खरफोरखौबो सालायनो हायो। बेफोरनि गासै जौनि बागै जों सावरायनोसै दा नोंथाङा एसे फोरमायना होगोरदो जोंनिया जौ बानायनायफोरनि बागै।
औ नोंथां दा नोंथां जोंनाथ' जौखौ जोङो गोदो जों आबै आबौनिफ्रायनो जोङो ओहम ओम बानायनायखौ जों नुबोगासिनो दों आरो। नोंथां आथिखालावबो जों बेफोरबायदिनो जोङो जौखौ बानायनायखौ नुयो आरो नोंथां दा जोङो जौ बानायनो थाखायथ' जोंनो गिबियावनो जोंनो एमावखौ नांगोरगोन आरो नोंथां। दा जोङो एमावखौ जोङो मानिफ्राय मोनो होनब्ला जोङो जोंना मोखोना बिलाइ आरो जोंना खान्थाल बिलाइखौ जोङो लाना फायनांगोन आरो नोंथां खौथ' जोङो बा मोखोनना बिलाइखौथ' जोङो बारियावनो मोनो आरो नों थां बेनि अनगायै जोंना खान्थाल बिलाइखौथ' जोंना न'खर न' नखरनो खान्थाल बिलाइखौ गोबां मोनसोयो बेफोरबायदिनो जों बै खान्थाल बिलाइ आरो मोखना बिलाइखौ लाना फायनानै जों बिसोरनि थाराखौ जों मोजाङै गारनानै बेखौ दिंखि नङाब्ला जोङो बायदि ना देग्राफोराव जों देनानै बेखौ गुन्दै खालामना लागोरनाङो नोंथां। बेफोरबायदिनो जोङो बेखौ गुन्दै खालामना लाखांनायनि उनाव जोङो जोंनाथ' जोङो माइरं नांगोन आरो नोंथां माइरंखौथ' जोङो हुरु माइरंखौबो जों मोनो नङाब्ला जोङो बेदोंबो बानायनो हायो। बेनि उनाव जोंनाथ' न'नि माइरं माथा नङाब्ला माइब्रा बिनि माइरंखौबो जोङो बानायनो हायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो बै माइरंफोरखौ जोङो लानानै जोङो। जोङो ओंखामखौ जोङो माबायदि सङोमोन बेबायदि जों बे खौबो संना लानांगोन आरो नोंथां। संना लाखांनानै जोङो बेखौ जोङो प्लास्टिकनि जोङो बायदिसिनायाव जोङो दोननाय जायो आरो दोन खांनानै बेखौ जोङो मोजाङै सिख्रबना लाखांनायनि उनाव जोङो जोंना जों देना लानाय बै खान्थाल बिलाइ आरो मोखना बिलाइखौ जोङो लारु खामना दोनदोंमोन आरो बेखौ जोङो बेयाव लाना फायनानै बेखौ जोङो बेयाव गुन्दै खालामनानै बेजों गलायनांगोन आरो नोंथां बेनि उनाव जोंना बेखौ जोङो खान्थायाव जोङो दोननांगोन दोनखांनानै जोङो बेयाव बै से होनांगोन आरो नोंथां जाथे बेनि रोसिया ओंखारो बेनि उनाव जों बेखौ मोजाङै खोबना दोननांगोन खोबना दोननानै जों बेखौ सोरखौबा जोङो नुयो से बोसोरालागै बेसे बेखौ दोनो सोरबाबा थाम बा थाम थाम माहा बायदिसिना गोबावखौ दोननायखौ नुयो आरो बेनि उनावथ' जोंना बि जों दोनबा बेनिफ्राय जोंना रोसि ओंखारो आरो नोंथां रोसि ओंखारब्ला जों बे खौनो जौ रोसि हिसाबै लोङो जोङो बेफोरबायदिनो खामनाय जायो आरो बेनि उनावथ' जोंना जौ रोसि खामखांबाथ' जोंना बेयाव जों खम बिबांनि जों एमाव होयो आरो नोंथां
औ नों
बेनि उनाव जोङो जोङो जौखौ जोङो बानायनोब्ला जोङो बैनिफ्रायनो जोङो जेराव जोङो जौ लोंदोंमोन बेनिफ्रायनो जोङो एसे बिबांनि एमाव होबावनानै जोङो जौखौ खावनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ
जौखौ खावो औ नोंथां जौखौ जोङो खावनोब्ला जोङो गिबियावनो जोंनो मोनथाम जोंनो बेसादनि गोनांथि जायो जेरै जोंनाथ सिंनि खान्था गोदोरा थाखाबाय नोंथां बेनिनाव जोंना पाइब लागायग्रा जोंना मोनथे खान्था फिसा थाबावनो नागिरो नोंथां। बेनि उनावथ जोंना गोजौयाव जोंना दै दैनि गुसुखौ जोङो खालामग्रा जोंना मोनसे गोजौ खान्था मोनसे थाबावनांगोन आरो दा जोङो बेफोर खौ खालामखांबा जोङो पाइप पाइपनिफ्रायथ जोंना खफ' दानानै दोंना रोसि गयो आरो नोंथां बे खौनो जोङो जौ गोरान होननाय जायो जेरै जोङो बेखौ दोङो गुदुं खालामब्ला जोङो अर होनानै जों गुदुं खालामब्ला बेनि उनाव जोंना गोजौआव थानाय जोंना खान्थायाव दैया गुदुं जायो बे दैखौ जोङो गारनांगौ जाया आरो नोंथां जाहाथे जोंना बैयो लिदना होनाय जोंना खान्थायाव जोंना खफ' जानो थाखाय जोंनाथ' लिदना होयो ना नोंथां हाब्रु नङाब्ला बायदिसिना जोङो बेदों बे गावलांनि थाखायनो जोंना दैखौ जोङो सोलायबाय थानांगौ जायो आरो नोंथां अब्लासो जोंना खफ आ जोंना मोनसे बिबाङावनो थानानै जोंना बे जौ खाराना ओंखारो आरो बेफोरबायदिनोथ जोङो जौ गोरानखौ बायदिसिना जोङो जोंनि बर हारिनि जेरै फोरबो नङाब्ला जोङो फुजा बायदिसिनायाव जों लोंनायखौ नुयो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां
थांब्ला जोङो मागोफोरावबो जोङो जौखौ लोंनाय जायो। आरो जोंना बैसागु बायदिसिना जोंना फोरबोफोर दङ हाबा बे बायदिसिनायावबो जोङो जौखौ लोंनायखौ नुयो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां
बेफोरबायदिनो जोङो बै जौ लोंनायावथ' जोंना बायदिसिना जोंना खहाखौबो जों नुयो जेरै गोबां बिबांनि लोंबा जोङो फेना थानानै गोलैनाय देहाफोरखौ गाज्रि जानायखौ नुयो आरो नोंथां औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा? जौखौ माबादि सामखांनानै माबादि लोंनाय जायो?
औ जोंनिया जेनेबा जौखौ लों औ जेनेबा जोंनिया जौखौ लोंनायाव मुलाम्फाबो दं जेनेबा आरो गाज्रि खहाबो दं गोबां नङा होमबा जौखौ जोङो जेनेबा जोङो ओरै एसे खम बिबां नि लोंबा जौवा जोंनि थाखायबो मोजां जेनेबा जोंनिया त' जेनेबा फोथाराव खसथ' खामानि मावग्रा फोरा जोंना जौफोरखौ लोंखायो नालाय एफा एनैखौ औ बेफोरखौ लोंनानै बिसोरबो एसें आराम लानो थाखायबायो आरो बेनि अनगायै बो जोंहा नांगौ बिबांनिल लोंब्ला जोंना गोबां रोखोमनि बेमार जायो जेरै गोबां प्रेसार बारायो बेनि अनगायैबो जोंना लास नै जेनेबा मानसिया ओंखाम जानो हायै बाननो हायै बेरामाव गोग्लैलाङो। बेनथ' औ बेनि अनगायैबो जोंनिया जेरै जों दा मोनसे बुंनो थांब्ला जोंहा बेमार आजाराव गोग्लैयोबा जोंहा बेफोरखौ जों लोंनानै जेनेबा बेमार आजा एबा जोंनि देहानिनो गोबां खहा नङा ओमबा मानो होनबा जोंहा बेफोर बे बेमाराव गोलैनाय लोगो लोगोनो जोंना गोबां रांनि गोनांथि जायो सोरबा सोरबिथ' जोङो दा जौ लोंनानै जिउ खोमा लानायखौ नुदों आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया जेरै दा लाइमोन बैसोनि सेंग्रा सिख्लाफोरा उन्दै उन्दै बैसोआवनो जोंनिया फुजा फाथाल फांसन फोराव जौ लोंथिंनानै गिदिंथिंनानै बेनिफ्राय बिसोरो न' न' फैनाय समाव जेनबा गारिफोरखौ एसे गोसायै जोबोद स्पिड अभार स्पिडाव सलायनानै एक्सिडेन्ट जाना थैनाय गावनि अ खम बैसोनि समावनो गावनि जिउखौ फोजोबस्रांना लानायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया गोदोरफोराबो जेनेबा न'फोराव लोंनानै दुम दाखाल खालामफैनाय न'वाव जेनेबा न'वाव जेनेबा जोंनिया सुख सान्ति गैयि बिदि दुम दाखाल खालामफैबाय थानाय सानफ्रोमबो बेखौबो नुनो मोनदों औ आरो बेनि अनगायैबो जोंहा जौखौथ' जोंहा गोबां रोखोमनि दं जेरै जोंनिया गोरजा गोरजाबो होनो जाय खौ जोङो जेरै बेनि अनगायैबो बियार बेफोरबोथ' गोबां जेनेबा गाज्रि केमि केल होनानैसो बानायनाय नङा ओमबा जाय जोंनि देहाखौ गोबां गाज्रि खालामो
नंगौ
औ बिदिनो आरोना जोङो जौखौ एसे खम बिबांनि लोंब्ला जोंनि जौवा जेनेबा जोंनिया जौखौ लोंखायो जों गासैबोहाय बुंनो थाङोब्ला जोंनिया गोबां बुरजा मानसियानो जौखौ लोंबाय जेनेबा जोंनिया नै बुंनो थाङोब्ला जों बैसागुआवबो जोंनिया जौ गिसि आरो जौ गोरानखौ जोंनिया मोसानो थांब्लाबो दिहुननो होयो रं जानाय खाना जानायावबो लोङो जेनेबा जों मागो दमासि फोरावबो जोंनि ओनसोलाव जोङो गोबां जौ सेरेब ज' जेनेबा अमा सावनाय बेफोरजों जों जौ सेरेबफोरखौ लोंखायो जेनेबा बेफोरदि जोङो जों हायोबा बेफोरावबो लोंनाया लोंनांगौ जों जेनेबा खाना जानाय बेफोर फोराव एसे बिबांनि लोंनाया जेनेबा जेबो जाया आरोना जों बेफोरखौथ' जोङो लोंबो खानाय नालाय गोदोनिफ्रायनो औ आरो बेनि अनगायैबो जोङो बेनि अनगायै नांगौनि बाहा जोङो जौखौ बाहायब्ला जोङो मानसि फोरा जोंनि देहाया गोबां गाज्रिनिखुय गाज्रि जाबोयो
औ नोंथां नोंथां
जोङो लोङाब्लाबो जेनेबा नोंथाङानो बुंबोखाबाय जोंनिया जौ खौ जों गोरलैयैनो बानायनाय जेनेबा जों बिदिबो बानायनो हायो जों जों एसे बिबांखौ लोंनानै जोङो नांगौ नि बारा जानायखौ जौयाथ' जोंनिया गोबां ओंखारखायो नालाय जोंनिया सावब्ला नङाब्ला जौ गिसि बानायब्ला जों बेखौ नांगौनि बारा जानायखौ जों जेन'बा फानहरनांगौ गौ आरोना जेनेबा फायखारि बा जोंनि बेफारि फैयो नालाय बेफोरनो फानहरनांगौ बिसोरबो जोंनि दा जोंनि गामि ओनसोलाव बानायनाय जौफोरखौ जोंनिया खम दामाव बायना लांनाय थांनानै बिसोर बुरजा दामाव नोगोर सोहोराव फानहोनायनायखौ जों नुनो मोन दों नङा होमबा नोंथां औ बेसोर बेफोरावबो गोबां मुलाम्फा दानिया बर' हिन्जावफोरा जोंनिया बुंनो थाङोब्लाथ' जौ सेरेब खावनानैनो न'खरखौ सालायो। जेरै बेफोरावबो बेफोरावबोथ' गोबां मुलाम्फा जौ सेरेफनि बेसेनाबो गोबां बुंनो थाङोला जों जोंनिया दा जों बथलसे जौ गिसि माइब्रा माइब्रानि जौगिसिखौ बायनो थाङोब्ला जोंना बथल मोनसेयाव जोंनो थामजौ रां आरो बेनि अनगा आरो बिदिनो जोंहा गोबां बथल जेनेबा जोंनिया बोथोर लाना बोथोर जेरै जोंनिया मागो बैसागु बेफोर बोथोराव जों गोबां जौ फाननो हायो बिदिनो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो बे औ जेनेबा जोंनिया बथलसेयाव थामजौ रांब्लाबो जों गोबां मुलाम्फा खालामनो हायो औ औ औ बिदिनो आरोना
गोबां मुलाम्फा खालामनो हायो बिदि जौआ जोंनि देहाखौ गोबां गाज्रि खालामो आरो बेनि अनगायैबो जों जौखौ खम बिबांनि लोंनानै जोंनि देहाखौबो मोजाङै लाखिनांगौ आरो जोङो जोंनिसाय बारा जानाय जोंनो नांगौनि बारा जानाय जौफोरखौ जोङो फानहरनानै मुलाम्फा फा लानानै न'खरफोरखौ जोङो थिगैनो सालायलांनांगौ। औ बिदिनो आरोना जोंनिया जौ खौ जोंना लोंनांगौ खम खम बिबाङैनो लोंनांगौ हायोब्ला जोंनिया लोंनाङा आरोना जोङो फानहरब्ला जोङो गोबां मुलाम्फासिन जायो जोंनि देहायाबो मोजाङैनो थायो। औ नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर बुंबावनो सानो नामा जोंनि जौ लोंनाय बारायनाय खमायनायफोरखौ?
औ नोंथाङाथ' बुंलांबाय जेरै जोंनाथ' गोबां खहा जाया आरो नोंथां जौ लोंब्ला जोङो बायदिसि दा जोंना जौफोर दङ बेफोरनि थाखायबो जोंना बायदि बायदि खवा ह जानायखौ नुयो आरो जेरै थैनाय जोंना बेम बेराम बायदिसिना जानाय आरो बेफोरबायदिनो जोङो बेखौ हायोब्ला जोङो खमायनांगौ आरो नोंथां। खमायाब्ला जोंनि देहाया गाज्रि जायो बेफोरबायादिनो जोंना साननाय हनाय जोंना बायदि बायदि जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ
जानो थाङो जोंना टाइम आबो जोंना जाबायमोन नोंथां।
औ दे होमबा नोंथां गोजोन्थों।
औ थां गोजोन्थों।